खोनादों दा। ओ खोनादोंना नोंथाङा औ जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां।
ओ हागोन नोंथां औ।
औ औ ओ जोंनि दा ओ बायदिसिना बे बाइकफोर बाहायनाय। बायदिफ्राव जोङो बिदिनो मोजां गाज्रि इफोरखौ जोङो सावरायनो नागिरदों आरो दा नोंथाङा दसे सम फोरमायग्रोदो ओमफ्राय आङो नोंथां फोरमायखांबाथाय आं फोरमायनोसै आ औ दा।
अ
माने आथिखाल मुगायावथ' बाइक बाहायनाया एबा मटर साइकेल बाहायनाया गोबां दंसिना नोंथां ।
औ।
औ बेयावनो खायफाया माने। मोजाङाव बाहायो आरो खफाया माखासे लाइमोनफ्रा माने गाज्रियावबो बाहायो आरो।
औ।
माने बाइकआ ओरैबायदि माने अबेबा समाव माने जोंना टाइमा अबेबा थांनोबा माने सर्ट जायो । बेयाव माने मोनहैनो थाखाय जोङो बाइकजों माने थाब सहैयो माने सिगां समाव जों साइकेल बाहायोमोन साइकेलनिथ' जोंना माने ओ थांस्लाबनोबा मोनहै सोननो हायाना सम सम। मिथिनाय बायदियै
औ।
औ बाइकजों थांबा जोंना थांनांगौ एबा मोनहैनांगौ समाव माने मोनहैबाय । बिदिनो माने बाइकजों जों माने गोलाव लामा एबा गोजान जायगासिम मान हान्थिनो हायो । बेबायदिनो माखासे ओमोजां बिथिङाव जोंखौ माने बाइकआ ओ बा मटर साइकेला जोंनो माने हेफाजाब होयो। आरो माखासे बिथिङाव बुंनो थाङोबा दानि जे लाइमोन। सेंग्राफोर एबा देरफुनाय जि गथ' गथ' लाइमोनफोर जायफोर क्लास नाइन टेनाव फरायनाय समावनो माने बाइक लानानै माने गावनि फरायनाय समखौ माने नस्थ' खालामनाय आरो बेजों लोगोसेनो गावनि न'खरजों लोगोसे आरो समाव बिदिनो गावनि जिउखौ माने फोजोबनानै लानायखौ जों नुनो मोनो । आरो बिनि अनगायैबो जोंना माने। ओ न'खराव खायफानो हानाय थायो हायै थायो। बेफोरखौबो जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा बुजिया। माने बाइकखौ जोङो माने मोजांनि थाखायथ' बाहायला। बांसिन बिदिनो अबेबा बेरायथिंनाय मानाय अबेबा लोगोफोरजों बबावबा पिकनिकआव थांनाय बबेबा जायगाफ्राव बेरायहैनाय बेफोरबायदिनो माने बेफोरबायदि गाज्रि बिथिङावसो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो नाङा फाङा ओरैनो थाव सावगारनाय बेफोरबायदि माने गाज्रि बिथिङावसो बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो आं । बांसिन माने बुंनो थाङोब्ला ओ दानि जि लाइमोन सेंग्राफोर एबा देरफुनाय गथ' गथ'फोर बेफोर माने बाइकखौ जोंना माने मोजां खामानियाव बांसिन बिनि बाहायनायखौ नुनो मोना आरो बिदिनो ओरैनो आबबां जाबबां नाङा फाङा
सालिथिंबायबायनाय ओरैबा ओरै हजोंबा हजों थांबायनाय बेखौसो माने बांसिन बायनायखौ नुनो मोन आरो । बेजों लोगोसेनो माने आथिखालावथ' गोबां माने ओ बाइकखौ जोंना माने नांगौनि बारा जों माने स्पिदाव सालायो जाहोनाव माने माखासे लाइमोनफ्रा ओ माने सम ससेयावनो माने जिउ गान नांगौ एबा खायफाया आथिं आखाइ बायनानै माने बेंगुरा जानानै थानांगौ जायो आरो
बेबायदिनो माखासे औ बेबायदिनो माखासे लाइमोनफ्रा बेफोरबायदि बाइकफोरखौ माने मोजाङै बाहायनो रोङियाव माने गावनि फरायनायजों लोगोसे गावनि लाइफखौ माने बरबाद खालामना लानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो ओरैनोथ' जोंनो बे बाइकखौथ' जों माने नांगौनि बारा बेफोरबायदि जों माने स्पिडाव सालायनाय जोंनोखौ बाइकखौ दिहुनााखैना नोंथां आरोनो औ अबबेबा समाव माने थाइमाव मोनहैनो अबबा गोजान लामा हान्थिनो थाखाय जों माने साइकेल जों हायैनि जाहोनाव जों माने बाइकखौ बाहायो नाथाय दानि लाइमोनफ्रा माने बेफोर बाहाय बेखौथ' दोन माने ओरैनो आबां जाबां आवसो बाहायो बेबायदिनो माने आं फरायसा समखौनो माने बाइक लानानै एबा बेफोरबायदि मटर साइकेल इउस खालामनानै माने गावनि लाइफखौ एबा न'खरखौबो माने बरबाद खालामना होयो आरो माने बिमा बिफानि साननायखौबो बुजिला माला आरो माखासे बिथिङाव जेरै ओ बाइक बाहायनाय बुङो बा जोंना जे आ बेयाव माने खहाया जाहैबाय जोंना जे आथिखालनि मुगायाव माने बाइक बाहायनाया गोबां दंसै बिदिनो मटर साइकेल बाहायनानै जे ओ मटर साइकेलनिफ्राय ओंखारनाय जि गाज्रि उखुन दै बे बेजों माने आबहावा गेब्रेंनाय एबा बार गेब्रेंनाय बेखौबो नुनो मोनो आरो। माने आथिखालनि मुगायाव
औ नोंथां ।
बाइकनि अनगा माने साइकेल सालायनायखौनो गोबां खम नुसै आरो माने जेरावखि थाङा माने बाइकल' बाजार बाजाराव थांबाबो मायाव थांबाबो जोंना बांसिन बाइकखौनो बाहायो । माने गंफ्रोमबो न'खराव माने दा आथिखालनि मुगायाव मटर साइकेल एबा बाइकखौ माने बाहायनायखौनो नुनो मोनजोबसै आरो सिगां समावथ' बेफोरबायदि बाहायनाय जायामोन आरो बेयाव माने मिथिंगायाव बयबो ओ बारहावाफ्राबो बांद्राय गेब्रेंङामोन बेबायदिनो आथिखालनि मुगायाव ओ बुंनो थाङोब्ला माने जे बे गारि मथर बेफोरनि जोहैबो माने आबहावा गेब्रांनाय एबा बार गेब्रेनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नोंथां ।
औ नोंथाङा ओरैनो बेफोरनि बागै ओ मा मा बुंनो हाबाव़ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
हागोन दे नोंथां। नोंथाङा जोबोर गोबारैनो बुंलांबाय। नोंथांनि गोजोननाय थाबाय। आंबो दसे सम बिदिनो फिथायावनो आंबो फोरमायनोसै। जोङो बाइकखौ माने जोंनो नांगौ नांनाया जोंनो साफ्रोमबोनो बाइक खौ नांगौ खिन्थु जोङो बाइकखौ मोजां खामानिनो थाखायसो नांगौ माने। जोङो उन्दै समनिफ्रायनो जोङो सिगांनि समाव साइकेलफोरजों जोङो हान्थिनानै बेसेबां खस्थ'यै जोंङो माने स्कुल कलेजाव थांनांदोंमोन जोङो बिदिनो उन्दैनिफ्रायनो जोङो गोबां बिदिनो खस्थ' खथ मोनबोनाय आरो नोंथां आरो दानि दानि जुगावथ' माने बांसिन बुहुदानो साइकेलखौनो सालाया माने साइकेलखौनो सालायनाय सालायबा माने लाजिनाय बायदि देख खायो लाजियो माने साइेल सालायनो सकुलाव थांबावो माने बाइक नांगौ बिदिनो कलेजाफोराव थांबाबो बाइक। माने साइकेल जों थांनो लाजिनाय मोनसै आरो बिदिनो अलसिया बारा जाबाय बिदिनो दानि मानसिफ्रा बिदिनो साइकेलफोरखौ बाहायनो नागिरला बिदियावनो एक्सारसाइसफ्रा बारा थिग जाला बिदिनो आरो खायसे लाइमोनफ्रा इदिनो लोगोफ्रा बारा जाबाय दाना लोगोफ्रा बिदिनो अबेबाफोर गोदान गोदान जायगाफ्राव बेरायहैनो लुबैयो बिदिनो हाइद गोबां बिदिनो सेंग्रा गथ'फ्रा बिदिनो बेरायहैनो गोसो गोर गुदुं मानसि बिराद दङ बिदिनो बबावबा गोजान गोजान जायगाफ्राव ट्रेभेल खालामनायनि खोथासो रायलायो दानि गथ'फ्रा। दानो नुबाय आङो बिदिनो खाथ खाथि खालाफ्रावनो माने उन्दैनिफ्रायनो आं राइदार जागोनसोनो माने रायदार रायदार माने बाइक साददावग्रा आरो। जेनेबा माने सिमाङानो माने बाइक राइदारसोनो। माने बिदिनो माने जोंनि दा उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा माने खालि बिदिल' जाना दं आरो आरो मब बेल मोनसे जों दा बाइकनि सायाव सावरायगासिनो आरो बाइकखौ सावरायनोसै जोङो। दा माने बांसिनानो बे उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिदिनो निसा बुं निसा बुस सु लानानै माने बिदिनो बाइकफोरबो सालायो सालायनानै माने गोबां इदिनो हास फोर जायो आरो सोरबा मोजां सालायग्राफोरखौ माने खहा खालामो। सोरबा बिदिनो फेमिलि गोनांफ्रा सोरबा सासे बबाफोर थांदोंबा एफोरो माने बिसोर गथ'फ्रा माने बिदिनो निसा मुवा फोर लानानै बिदिनो एक्सिडेन खालामो। सोरबा बिदिनो मोजां सालायग्रा बेफोरखौ माने गावसोरनि मिस्टेकआवनो माने मोजांखौबो माने गाज्रि खालामो इसोरो। बिदिनो माने दानि गथ'थ उन्दैफ्रा माने बांसिनानो बिदिनो पार्टि पिकनिक जानाय बिदिनो अबाव फोर निसा बुस्थु लाहैनाय बिदिनो गाज्रि बेसाद निसाफोर लाहैनाय बबाफोर ज' जा हैनानै बिदिनो मेथाइफोर बायनाय फैसा खांनानै बायदि बायदिखौ माने जोबोद दानि गथ'फ्रा बांसिन दंसै नुनो मोननाय बिदिनो बबेबा दालांफ्राव थानानै बिदिनो बाइकफोरजों बेरायहैनानै बाइकफोरजों माने गोबांनो ज' ज' जाजायै जालायनानै माने बिदिनो सेलेन्स नांनाय बायदि सोर स्पिदसिन हायो। आरो सागदावनायजोंनो आर पि एम बायदिसिना साउन्खौ सोर बांसिन देखायनो हायो बेबायदिखो बांसिन देखायनाय नुनो मोनसै माने बिदिनो मोजां खामानियावथ' बाहाया बिसोरो। बांसिनानो माने। बिदिनो देखायनायफ्राव बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो गथ'फोरखौ। मोजां साफाफ्रा सोरबा सोरबालाय बिदिनो मोजां खामानियाव बाहायो। बिदिनो मोजां खामानियाव बाहायग्रा से खम दामि बाइक लायो थि बियो पालसार बायदि फोरखौ। लायो आरो बिसोर देखायग्राफ्रा एसे दामि बाइकखौ लाखायो माने बिदिनो के टि एम फोरखौ बांसिन लायो बिदिनो के टि एम खौ माने बिराद मोजां मोनो नो। गथ'फोरा माने उन्दैनिफ्रायनो मोनो। के टि एम बाइक नांगौ होननासो बिखायो माने ।क्लास टेन जुदि पास जाबाय क्लास टेन पास जाबाथाय, ओ- दानि गथ'फ्रा फिफानाव दाबिखायोना आनजाद राइदार जा गोनां आंनो बाइक नांगौ नङाबा आङो फरखियावनो होआलै। मेट्रिक नि फरिखानो मेट्रिकआनो पास जायाखै मि थिग फरिखानि सिगांनो बाइकखौनो बिग्रोखायो दा फिफाया ओरैजाय न'आव इदिनो आबाद मावनासो जायो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावनानै न'खर सुफुंङो बाइदि। बेफोरखौ माने बिसोर गथ' उन्दैनिफ्रा मोनथियामोनना । बिदिनो दा बिसो फिफाफ्राबो दाहार दुवार खालामनानै बिदिनो इ एम आइ फोराव लाना होसिगोन। डाइरेक्टथ' बायनो हाया जाहैबाय बांसिन माने इ एम आइ फ्राव बायनानै होनाय। नुनो मोनो इ एम आव बायसिगोन ओरै फिफाफ्रा खस्थ' खालामनानै सुख'बाय थासिगोन। ओरै फिसालाफ्रा बिदिनो बाइकनि थावआथ' दा नों दामा बारिलांगासिनो दङ। बिदिनो आरो बाइक। थावजोंथ' जाया बिसोरो माने बेरायहैनायाव गोबां रां खरसा जायो। बिदिनो बाइकखौ माने थांलाय फैलायावथ' थावाथ' थांखायो आरो बिदिनो लोगोफोरजों थांफानायाव। बिदिनो सोरबा माबाफोर जागोन सोरबा बिगोन बिदिनो गोबां रां रुफाफोरखौ माने फिफानि। ओमफ्राय बिख्ल' बिख्ल' माने न'खरखौ माने बोख्लबनाय बायदि जाथारो आरो दानि गथ'फ्रा माने बिदिनो बाइकफोरनि थाखायनो माने बिसोरो ज'मा ज'मा जालायनानै बिदिनो माने पार्टि पिकनिकफ्राव जाहैयो आरो। माने बाइक नङाबाथ' बिसोरो बेरायहैनो हाया नालाय माने आसोल बाइकआनो माने लोगो‌ फोरखौ ओ लेंथुमजोबो आरो लोगोफोरा माने ज'मा जानो हमो बिदिनो दामि बाइकफोर लायोबा बिदिनो साननाय लोगो मोजां बिदिनो आर फिफटिन बायदिखौ मान दानि गथ' जोबोर मोजां मोनो आर टि के एम बायदि लाबाथाय माने गामिनि सेंग्राफोरबो दं। गथ'फ्रा बिदिनो माने बाइक गोनांजों माने थाफाबाय थासिगोन आरो बे सानफ्रामबो रावबो सालायनो मोनसिगोन नालाय गावबोथ' बायनो हाया जेनेबा बिफानाव बिबा मोनासै खायसे आरो खायफा ओरैबायदि म नुबाय आङो जोंनि गामियावनो दङ माने मिसाखौ मा होननो जों माने बाइकनि थाखायनो सुइसाइद जाग्रा मानसिबो दं माने ओरैबायदि थाखायनो मा होनो सुइसाइत जाबाय मा जाव आरो जुगाव माने दानि गथ'फ्रा माने एसेबो बुजिनोनो हाला माने बिदिनो बाइक बाइक बायदिखौ माने बिदिनो मोजां खामानियाव बाहायनांगौ बिदिनो कलेज बायदिफ्राव आरो बिदिनो जोङो मोजां मोजां खामानिफ्राव बाहायनांथारगौमोन जोङो बे जोङो इमारजेेनसि समावसो जोङो बाइकफोरखौ स्पिड सालायनांगौ जोङो आरो स्पिड जोङो बांद्राय स्पिड सालायनो हाया फर्टि स्पिडावनो जों थानांगौ बांद्राय स्पिड सालायोबा जोंना माने कन्ट्रला मिस जायो। मालाबा समाव मा जागोन जोङो हमनो हाया जोङो फिउसारखौ मिथिया नालाय माला समाव मा जागोन जोङो जेबो हमनो हाया दा हबा नोंथाङनो समा गोबाङानो जाबाय आङो नायस'नोसै बिदिनो दे जाथ'सिगानो सावराया हा दे दे
औ